हेलौ।
औ हेलौ। औ खोनादों ना औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दा
औ औ फ्रि दं दे।
अ औ बिदिब्ला बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै एसे रायलाय जागोन नामा नोंथां?
औ रायलाय जागोन दे नोंथां।
औ दा नोंथांनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो बर'फोरा बेनि सोमोन्दै एसे
औ औ हागोन नोंथां हा गोन। ओ बैसागो बैसागो होनोब्लाथ' ओ बे बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि बर'नि मोनसे ओ गुबै रंजानाय रंजालिफोरबो नङा होनबा? ओ बेखौ जोङो ओ बैस औ बैस सागुनि ओ जोङो फार्स्ट बैसागुनि गिबि सानसे सिगाङाव जोङो मोसौ मोसौ बैसागु हमनाय जायो आरो। बिनिफ्राय बिनि ओ उननिफ्राय। एक थारिकनिफ्राय जोङो ओरैजाय ओ मानसिनि बैसागु होननानै हमनाय जायो आरो। जोङो गिबियाव मोसौ बैसागुआव ओ ओरैबायदिहाय जेनेबा मोसौखौ जोङो थुखैनानै ओ एसे साखोन सिखोन खालामनानै बा बिदिनो दं माबा मा होनो ओइ थाराय थाराय थाराय गाजलि फान्थाव इनफाय जोगोनार बेफोरबायदिनो लाव हालदै बेफोरबायदि हाना लानानै जोङो बेखौ मोसौनो माबानाय जायो आरो जाहोनाय जायो बेनिफ्राय सारनायबो जायो बिदिनो थुखैनानै जोङो मोनसे बैसागु बे मोसौ थुखैनाय समाव जोङो ओ मोनसे ओ नेम दङ जोंहा मोनसे नेमखान्थि दङ ओ मोनसे मेथाइ रोजाबनानै थुख थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ जेरैहाय जेनेबा जोंनि मोसौ औ मोसौआ जेनेबा बोसोरफ्रोमबो बारलांबाय थायो ओ बे बेेलेखा हा जों मोनसे नेम खालामनानै बे मोसौ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेनिफ्राय थुखैखांनानै मोसौखौ बारियाव हैबाय ओमफ्राय हैनायनि उनावहाय जोङो ओ बे मोसौ मोसौनि बिदि हागा दि दिरुं बे गोजामखौ गार नानै जोङो बेवहाय गोदान होनाय जायो आरो दे नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ मोसौ बैसागुखौ जों बिदिनो फालिनाय जायो आरो बिनिफ्राय बेनि उनाव जेब्लानोखि बैस सागुनि गिबिसे खालार जागोन होमबानिया जोङो बे से खालार खालि जोङो मोनसे बाव हाथाय होनाय जायो आरो फुजा होनाय जायो जों जायखौ होनो बाउथाय ए जेरैहाय बाथौनि बेरा दुंनाय ओमफ्राय न'खरखौ साफा खालामनाय बेफोरबायदि बायदिसिना बावथाय होनानै जोङो फुजा होनाय जायो आरो बावथायानो जायो बेनिफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो खुलुमनानै खुलुमो जेरैहाय बिमा बिफा गावनि बिमा बिफाखौ खुलुमो बा बिदा बिब'फोरखौ खुलुमो दा गावनि गोदोरखौ खुलुनानै जोङो बोर लायो आरो गोदोराबो उन्दैनो बोर सारस्रियो बेफोरबायदि खालामो आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय ओमफ्राय गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि जोङो मोनसे ओ फालियो आरो जोङो बैसागुनि गिबि गसे खालार खालि।बै सानखालिथ' जोङो बैसागु रंजानाय जाया। बेनि अखानायैनि फ्राय जोङो ओ बैसागुनि नै खालारनिफ्राय जोङो रंजानो ओंखारो आरो गासैबो बोराय-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला, गथ'-गथाय गासैबो। ओ मोसानो लैहोर लैहोर-लैहोर ओ ओंखारबोयो आरो गामि गामि। थांनानै माइरं मागिनाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो।नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नांगौ
औ ओ नोंसोरनि ओ ओनसोलफोराव बा नोंसिनि जायगायाव बेफोरबायदि ओ फालियोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसो लावबो बैसागुखौ मोननै बा हागोआव मोननै बाहागोआव गाहायै राननाय जादों। मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। दा जोङो मोसौ बैसागो खौ सै थ्र' दाननि सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो बेखौ मोसौ बैसागो होननानै सान साननानै लानाय जायो आरो बे समावनो जोङो मोसौखौ थुखैनाय थुखैनो थाखाय रेदि खालामनाय जायो। मोसौखौ थुखैनायनि सिगां जोंनि ओनसोलाव माखासे जिनिस फोरखौ जोङो रेडि खालाम खालामनानै लानाय जायो। जेरै जोङो दिगलि बिफांनि दालाय बेनि उनावहाय लाव फान्थाव खाथ्रि बिबार खाथ्रि बिबार हालदै बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै हानानै लानाय जायो आरो बेखौ जोङो रेडि खालामखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे गोनांथार बुसथुफोरखौ खालामबावो जे जोङो संग्रा दो बिनि हांगारखौ जोङो मोजाङै खनानै जोङो थाव गुबयैजों लगायनानै रेडि खालामनानै लानाय जायो लानाय जायो आरो जोङो मोसौखौ जोङो बेबायदिनो जों गलिनिफ्राय मोसौखौ थुखैनो दैमायाव होलांनाय जायो दा खौ दैमायाव होलांनाय समावहाय जोङो मोसौखौ खौ दिग्लि बिफांजों दिग्लि बिफांनि दालायजों जोङो बुयै बुयै होलांनाय जायो आरो जोङो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै जेब्ला जोङो लाबोगोन माने मोसौ खौ थुखैखांनायनि उनावहाय जों मोसौनि बिखुंवाव जोङो माखासे जोङो हांगारजों बानायनाय हांगारजों बानायनाय खालारफोरखौ जोङो मोसौनियाव औवानि हासुंजों औवाजों जोङो बेवहाय खालारखौ होनाय जायो मोसौनियावहाय फुननानै होनाय जायो दा बेबायदि फुननाय मोसौनो फुननाय जायो आरो बेबायदि खुनो जोंनाव फथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो जे गोदोनि समावहाय मोसौखौ जेब्ला जों हाग्रायाव हाग्रायाव हगार हरोमोन बे समावहाय माखासे जुनारफोरा मोसौखौ जायोमोन होननानै फोथायनाय दङ दा बे समावहाय जोङो गोदोनि सुबुं जोंनि आबै आबौमोना जेब्ला हाग्रायाव हाग्रायाव मोसौखौ हगार हरनायनि सिगां बे हांगारनि खाालारखौ होनानै हगार हरोमोन बेबायदि हगारोब्ला मोसौखौ गावसि लोगो साननानै मोसाफ्रा मोसा मुफुरफ्रा जाया होननानै फोथायनाय दं आरो दा बिनि थाखायनो बेखौ जोङो हांगारखौ हांगारखौ थुखैखांनायनि उनावहाय हांगारखौ मोसौनियावहाय ओ दागो होनानै जोङो मोसौखौ जोङो हा जोङो गांसो जानो थाखाय दोनहरनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो ओ जोङो मोसौ बैसागोखौ मोसौ बैसागोखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो लोगोसे जोङो जेरैनाखि लाव फान्थावनि औ लाव फान्थावनि माखासे मालाफोर बानायनाय जायो आरो बे मालाखौ जोङो मोसौनो जा औ मोसौनो जाहोनायजों लोगोसे बेनो मालाबो गानहोनाय जायो। लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय बे लाव लाव फान्थावनि मालाखौ जोङो मोसौ दोनग्रा गलियावहायबो आलायनानै दोननाय जायो। लोगोसे जोङो न'खरनि लांगोनायावबो बेखौ जोङो न'खरनि लांगोनायावबो बेखौ आलायनानै दोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव। ओमफाय ओ बेजों लोगोसे जोङो मोसौ बैसागोखौ बेबायदिनो बारहोहरो जोंनि ओनसोलाव। लोगोसे बैसाग दाननि बैसाग दाननि से अक्टखालि जोङो गिदिरा गिदिरा उन्दै खौ बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बे समाव जोङो बेबायदि मान होलायनाय मान होलायनाय सनमान होलायनाय गावजों गाव अनज्लायलायनाय से थारिखाव बे फुजा होनाय न'खराव। ओमफाय बेबायदि खालामोब्ला जोङो फुरा जिनै जिनै दानखौहाय जोङो मोजाङै सुखि गोजोनै अनलायनानै बारहोहरनो हायो होननानै जों
अ अ फोथायनाय जादों।
बे समाव औ बैसाग दाननि से अक्ट' खालि जोङो रावजोंबो नांलाया खमलाया जासे बा जोङो गारजि खोथा रावखौबो गारजि खोथा बुङाजासे बारहोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामो जोंनि ओनसोलावहाय मानो होननानै बुङोब्ला ब्ला बे समाव बेहाय जोङो बैसाग दाननि से अक्ट' खालि जुदि जों सोरजोंबा नांलायो खमलायो ब्ला जोङो फुरा जिनै दानानो जिनै दानानो जोङो नांलाय खमलायजों बारलाङो होननानै जोङो आबै आबौनिफ्राय जोङो गोदोनि माने फोथायनाय दङ।
फोथायनाय दङ औ। औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिग मोजां खोथाखौनो बुंदों।
औ औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बैसाग दाननि नै अक्ट' खालि रंजानाया रंजानाया जागायजेनो। जेरै जोङो सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला औ जोङो हिनजावफोरा गोजा द खना ओ गोमो दख'नाजों गोजा साद्रि फास्रा लानानै लोगोसे हौवाफोरा गामसा आरो आरनाय लानानै जोङो मागिनाय खाम ज था सिफुं थरखा बेफोरबायदि लानानै बर'नि खुगा मेथाइ खनै खनै जोङो न' न' जोङो माइरं फैसा मागिनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसेनो बे मागिनायावहाय औ गोबां न'खरानो ओ जाग्रा लोंग्रा होनायजों लोगोसे जौ बेदर जाहोनायजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो जयैनो बैसाग औ बैसागु बोथोरखौ जोङो बार हो हरो। आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे नेमखान्थि दङ जे जोङो बेबायदि रंजाखांनायनि उनावहाय बैसाग दाननि थाम ब्रै अक्ट'निफ्राय जोंनि ए ओनसोलावहाय खासे बादायलायनाय फोरबोबो खालामनाय जायो। जेरै जोङो मोसानाय बादायलायनाय ओ मोसानाय बादायलायनाय बेजों लो ओ बेजों लोगोसे ओ गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बारनाय बिदिनो थुनलाइयारि बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलाय नाय जेरै जोङो जेरै जोङो खन्थाइ आवराय नाय मिथिसब बोनाय माखासे सोंलाब सोंनाय बादायलायनाय औ बेफोर बेफोर माखासे बादायलायनाया जोंनि ओनसोलाव जानानै थाङो जोङो मोसानाय बादायलायनाय अब्ला जों औ जोंनि ओनसोलावहाय माखासे ओ खाथिनि ओनसोलफोरनिफ्राय माखासे ओ बादायारिफोरा ज' ज' जानानै फैबाय आरो बेहाय जाय हान्जाया ओ जाय हान्जाया गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोम नाय ओ धोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ ला नानै जायफोरा मोजाङै मोसानानै मोसानानै बा खननानै दिन्थि फुंनो हागोन बै ओ बै ग्रुपनोनो बा ग्र मोनो बि जो माखासे जोंनि ओनसोलावहाय माखासे बान्था होन नानै थुलुंगा होनाय मोनसे नेमखान्थिबो दङ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौ बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै बर'फोरा बारो हरो औ दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ औ दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ दे जाबाय